खोनादों
औ औ
अ बिदिब्ला जों दिनै गोदो सिगां समनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय आबै-आबौमोना मैगं खांना जानायनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन।
औ औ रायलाय जागोन
रायलानायावनो गिबियावनो सिगां समाव आरोना जोंनि आबै-आबौमोनहा जेनेबा हाग्रानिफ्राय दैमानिफ्राय बायदि मैगं जायोमोन बे मैगंफोरनि बेलायाव दंमोन मानिमुनि, खिफिलेवा खिफि बेन्दों बेफोरखौ बेफोरनि मैगंफोरनि बेलायाव आरो मुलि हिसाबैबो बाहायनाय दंमोन जोंनि आबै आबौ मोना सिगां समाव बे बेलायाव मुलिफोरखौ जेनेबा लोमजानाय साजानायफोराव जायोमोन आरो दरं फुल आरो खिफि खिफि बेन्दों
औ
सिब्रु बे फोर मैगंखौ मुलि हिसाबै बै जायोमोन आरो
औ औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो हाग्रानिफ्राय नागिरना जायोमोन हाग्रानिफ्राय नागिरना जानायाव मैगंफोरा बायदि मैगं नागिरना जायो बेफोरनि बेलायाव दंमोन दिंखिया मैगं
औ
आरो मान्दिया हेलासि, मेथखा बिबा बार
औ
बेफोर मैगंखौ जायोमोन आरो नोंथाङा बेनि सायाव मायबाफोर बुंथिना होनो सानो नामा
औ औ औ औ थारैनो नोंथाङा जि आयदाखौ दिनैनि जोंनि सावरायनां आयदा महरै लादों बियो थारैनो सावरायजाथावना ओ आं नोंथांनि जि बा जोंनि सावरायनो लानाय आयदानि सायाव बेखौनो बुंनो सानगोन जे बरफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिंगा मोजां मोननाय बा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो लानानै जिउ खुंनाय मोनसे हारि नङा होनब्ला नोंथां? थिग बेबादिनो मिथिंगा मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो लानानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि हिसाबै बर हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि हादेरसा बा बिफां लाइफां आफांनि बिलाइ हाग्रा बंग्रा बा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरखौ खांनानै गावनि जाग्रा आदार महरै बुथुमनानै लाबोदों। नङा होमबा नोंथाङा जेरैबायदि नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो मानायमुनि बिब्दिनो ओ हाग्रा सिबु मैगं बा सिब्रु मैगं आरो थिक बेबायदिनो मेथखा बिबार बिब्दिनो गोबां दं जायफोर जायफोरनि नामखौ जों बुंनानै बुंसनो हाया नङा होमब्ला नोंथां बरफोरनि बे मैगं जानाय हुदाया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दंबोखायोमोन। आरो नोंथाङा बुंदों मा होनो बरफोरनि बे मैगं जानाय जि मैगं मैगंखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जि जानाय आदब खायदा बेखौ जोङो माखासे मैगंफोरखौ जोङो मुलि हारि हिसाबैबो बाहायनाय बा बेराम आजारफोर जायोब्ला बैफोर मैगं थाइगं खौ जों मुलि हिसाबैबो बाहायनाय जों मोनबोदों। जेरैबायदि नोंथां माखासे मुंफोरनि बिदिन्थि लादोंमोन थिग बेबादिनो आंबो बिदिन्थि होबावनो सानो जे जों मानामुनि मानमुनिखौ जोङो जेब्ला सासे उन्दै गथ बा नखरनि सोरबा सुबुङा उदैफोर सानाय जायोब्ला जों बिनि रोसि खौ देग्लिनानै जेब्ला लोङो अब्लाबो जोंनि ज सानाय उदैनि बेराम बियो गायो होननानै जों आजै आजौ समनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ आरो बेबादिनो जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जों जारि बिलाइ होननानै बुङो जायखौ। ओ जेब्ला जोंनि सोलेराव बा जोंनि देहायाव ओ देहानि जे सालाया सालाय अंग बा सालायनि जि बाहागोआव मा फिसा फिसा ओ दब्रा बेरो अब्ला जों ओ जायखौ जों जारि बिलाइ एबा जारि बिबार होननानै मोनथियो बै बिबार बा बै बिलाइखौ ओ अरग्लिनानै बा मैगं संनानै जायोब्लाबो ओ जोंनि बे ओ जि सालायनि बाहागोआव जानाय बेराम बियो हामोमोन होननानै जों फोथायबोनाय मोनबोदों।
उम औ
दिनो ओ बरफोरा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मिथिंगानिफ्राय खांनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै थास ओ थासनि ओ बिथ ओ बेबादिनो ओ गोबां दं आरोखि ओ आं बेखिनाखौनो बुंनो सान्दों।
बे मैगंफोरनि बेलायाव मैगं संना जानाय बेलायाव बरफ्रा आरो संना खावना जानायाव जोबोद मोजाङैनो गोथावै संना जानो रोंगौमोन थिग गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बिदिनो जोंनि बरनिखौ बाख्नायोमोन आरो मैगं जेनेबा हाग्रानिफ्राय खांना जानाय बेफोरखौ बाख्नायोमोन।
थारैनो थारैनो
बेफोर मैगंनियाव बेलायाव हाग्रानिफ्राय बांसिनानो जायोमोन आरो जोंनि बरआ। दा बुंस हाया बेफोर मैगंखो। नोंथाङा एसे बुंथिना होबावनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबादि बुंदों ओ बरफोरा बैफोर मैगं थाइगंखौ हाग्रानिफ्राय जेरैबादि ओ बुथुमनानै ओ ओबा खांथिंनानै जेरैबदि ओ ओ खांनानै बा बुथुमनानै लानायाव जेरैबायदि साखा फारा थिग बे बेबादिनो बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैफोरो मैगंफोरखौ ओ संनाय खावनायावबो जोबोरैनो आखा फाखामोन होननानै आं सानो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो नैबे समसिम जों नुनो मोनो जे ओ जि बर' फोरनि मैगङारि बे हाग्रायारि मैगंफोरनि जि संनाय खावनाय बैफोर खौ ओ दिनै ओ गो गुबुन हारिफ्राबो गोबां बाख्नायसोगारो आरो दिनै ओ नोगोर सोहोरफोर बा हान्था मेलाफोराव बैफोरबादि मैगंफोरखौ दिनै बर' आइ जोफोरा जेब्ला खानानै फानगोन एबा फालांगियारि बिथिङाव बाहायगोन अब्ला गुबुनारि ओ खाय सुबुंफोराबो खोब बायनानै एबा बैफोर मैगंफोरखौ लाना थांनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो ओ मोनसे बाथ्राखौ आं बुंथिनो लुबैगोन जे ओ जोंनि बर समाजाव बा जोंनि बर हारियाव ओ बैफोरबादि गोदो गोदाय समनि जे ओ मिथिंगायारि जे हाग्रायारि ओ मैगं-थ थाइगंफोर खानानै जि जानाय आदब खायदा बियो दायो समजों लोगोसे इसेब्लाबो खमायलांनो हमदों बिनि गुबै जाहोन महरै जोंहा दायो ओ गामियारि ओनसोलाव जि बर सुबुंनि थानाय अनजिमा बियो एसेब्लाबो खमिलांनो हमदों। आरो बेजोंनो लोगोसे ए दिनैनि मुगायाव माखासे फालांगियारि बा बायनानै मोननाय ओ मैगं- थाइगंफोर जों मोननो हायो बिनि थाखायबो जों बैफोरबादि जि हाग्रानि खांनानै जानाय मैगं-थाइगं बेखौ एसे खमायलांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय ए बैफोरबादि नेमखान्थियादि जोंनि बर समाजाव दं ओ बा गोदो दंमोन आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ बिनि मोनसे रोखा बिदिन्थि होनो हायो। जेरैबादि बैसागु फोरबो फालिथाय। बैसागु फोरबो फालिथायाव जों मोनसे - जे ओ मोनसे नेमखान्थि नुनो मोनो जे बर फोरनियाव बर फोरा गोखा-गोखै मैगं खांनानै जानाय। नंगौना नोंथां औ बिनिफ्रायनो रोखा जायो जे ओबरफ फोरा ओ मिथिंगायारि बिफां-लाइफां ओ हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय ए ओ बिब्दिनो गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं खांथिंनानै जाबोनाय आरो दिनैसिमबो जायो होननानै। बैसागो फोरबोआव जि नेमखान्थि फालिनाय गोखा-गोखै खांनानै जानाय बेनो रोखा बिदिन्थि। ओ दा आंङो नैबे समाव नों नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों? ओ नों नोंथाङा ओ नैबे बाथ्राखौ बुंनो हागोन नामा दि बर फोर बैसागो समाव जि गोखा-गोखै जानाय नेमखान्थि बेवहाय मा मा मैगंफोर जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बे जों बैसागु बोथोराव मैगं खांना जानाया जिद जिब्रैथासो मैगंखौ खांना जायो आरो बेयाव दंमोन। मानिमुनि ओ सिफ फुं सिब्रु मानडिया लाफासायख
औ
खिफि बेन्दों लेवा
औ औ।
बायदि बायदि दंबावोमोन आरो। बेखौ बुंसो हाया बे मिथिंगानिफ्रायनो जों बर'फोरा बांसिन खांना जायो। बे खांना जानायनि बेलायावबा आरो बांसिनानो दानि मुगायाव आरो। माने ओ खमायलांनायायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बे जाहोनानो जादों बांसिन दानि आबादारिफोर सुबुंफोरा मुलि होरि बाहायनानै खैफोदाव खोलैदों बे खैफोदाव खोलैनानै मैगं थाइगं जेनेबा हाग्रानिफ्राय थांना जानायखौ खम-खमायनाय नुदों आरो। नफोराव खालामना आबाद खालामनानै हासार बायदि होनानै। हाग्रानि मैगं खांना जानाय सु बर' सुबुंफोरा एसे खमिनायखौ नुदों थिक बेबायदि दिनो बेखौ जों होबथानो थाखाय मिथिंगायारिफ्राय मैगं जानाय बैफोर मुलि बाहायनाय बिथिंखौ जों बांसिन खमायनांगौ आरो। जाहाथे जों मिथिंगानि मै मैगं थाइगंखौ मोजाङै जानो हायो। आरो माने मिथिंगाया बोयै बे मैगं खांना जानाय मानसिफोरा
औ।
नानै लाखिनो हायो जाहाथे मुलि होआलासे नोंथाङा बैफोर खैफोदनि जेनेबा मुलि बाहायनायनि बागै माबाफोर खैफोद खहा खालामदों नामा बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
थारैनो ओ थारैनो जि ओ ओ दानि मुगायाव ओ जि केमिकेल बा माखासे रासायनारि मुलिफोर बाहायनाय ए बियो थारैनो मिथिंगायारि ओ जोंनि बर'फोरनि जि खांनानै जानाय मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ खहा खालामदों जेरै मा-माइआव होनाय मुलिनिफ्राय सिब्रु मैगं मानायमुनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरा खहा जादों बिदिनो गोबां बिदिन्थि दं ओ जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया ना बैफोरबादि ओ जेंनाखौ जों फोजोबनोब्ला जों गुबैयै ओ रासायनारि मुलि होनायखौ खमायनानै जों मिथिंगायारि बा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि ए मुलैफोर बा जि ओ बाहायथाव मुलै बैफोरखौ बाहायनाया साबसिन होननानै आं सानो।
बिदिब्ला जों दिनैनि बे मैगं हाग्रानिफ्राय मिथिंगायारि जा खांना जानाय बे सावरायनाय बेलायाव बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां।
औ दे जागोन दे गोजोन्थों।